हेलव?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनियावहाय ओ आबाद मावनायनि ओ सोमोन्दै बर'फोरनि सोंनो सानदोंमोन नोंथां, सोंनो हागोन ना?
औ औ सोंदो नोंथां।
औ बिदिब्ला बर'फोराथ' ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनानै जाग्रा हारि नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ।
बिदिब्ला ओ बर'फ्राहाय ओ गोबां आबाद मावो माइनिफ्राय लानानैहाय ओ मैगं थाइगंनि आबादफोरबो जोङो गोबां मावनाय नुनो मोनो। ओ बेयाव बेयावनो ओ आङो नोंथांनियावहाय ओ गाहायो जेनेबा जों बर'फोरा ओ ओंखाम जानाय हिसाबै ओ माइ आबादखौहाय ओ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनिखायनो ओ माइ आबादखौहाय बर'फोरा माबायदि मावो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ त' बर'फोरनि आबाद बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना गिबियावनो गाहाय आबाद हिसाबै जों जोंना माइ गायनाय माइ आबाद नङा होमबा?
औ नोंथां।
जोङो माइ आबादखौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो हानि गोनांथि जायो जों माने गिबियावनो जोङो मोजां हा जेराव दैनि आंखाल गैयि बा जेराव माने दैनिबो बारा दैनाङि बेफोरबायदि जायगायाव जों मोजाङै माने माइखौ गायनाय जायो आरोना ट' जोङो बिनि थाखाय गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जों मा खालामगोन ओ जों मोनसे माइखौहाय जोङो फोग्रोगोन आरो माने जेराव माने ओरैबायदि हायाव फोगोन जेराव माने बारा दै दै थायि बा एसे बोरि रखम हायाव एसे माने बेयाव फोगोन आरो जों माइखौ गिबियावनो। त'जोङो गिबियावनो माइखौ फोनो थाखाय ओ जोङो गिबियावनो जोङो माइज्लि माइज्लिनि नांगौ जानो ना माइज्लि नांगौ जायो त' जों ओ त' जोङो गिबियावनो माइज्लिखो नांगौ जायो नालाय जों गिबियावनो नाय मायज्लिखो जोङो ओ बायनानै बा जोङो थांखांनाय माने बोराइ माइखौ बोराइ माइखौ जों मा खालामो माइज्लि महरै जोङो बाहायो आरो। त' जों बै माइज्लिखौ गिबियावनो जोङो ओ जोङो दैयाव सोमना लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बै दैयाव सोमखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामो जेब्ला बेवहाय एसे खिलि रज'यो आरो ना माने माइज्लिया माने दैयाव सोमबाथाय एसे खिलि रज'यो थ' बै खिलि रज'नाय माइखौ जों मा खालामो ओ जोङो जिथु जिथु जोङो फोनाय जायगा बे फोनाय जायगायाव जों थांना थांनानै बेखौ फैयो आरो ना फोनाय जायगाया ओरैबायदि जानांगोन जेराव माने ओ बारा माने दै थाया आरो ना एसे एसे बोरि जायगा ओ जेराव मा जायो एसे बोरै जायगा जेर दै लोबनो हाया आरो ना बिदियाव जोङो माने माइखौ फोनाय जायो त' जोङो ओ माखाय जोङो माइखौ फोखांनानै ओ जेब्लाखि जेनेबा जोङो बिदिनो ओ मास मोननै बा जोङो मास मोनसे बि थानानै जेब्ला माइआ एसे गोजौ गोजौ जायो जेब्ला माइया रज'यो रज'नानै एस से गोजौ गोजौ जायो अब्ला जों माइखो फुनाय जायो। माइखौ गायनो थाखाय जोङो माइखौ फुनाय जायो गिबियावनो। थ' माइखौ फुखांनानै जों मा खालामो उनावहाय जोङो जेब्ला गायनायहा बे गायनाय हायाव जों बेखौ लाङो आरोना। थ' माइ गायनाय हाया माइ गायनाय हाखौ जोङो औ।
ओ नोंथाङा जे माइ माइ होनबाय थादों बेखौहाय ओ खोथिया होनबा साबसिन जागौमोन नामा नोंथां ना नोंसिरनिथिं माइ होनो नामा?
माइखौ जोंथिं माइ होना खोथियाखौनो बुङो बुंनायालाय माने आंनि बुंनायाव एसे थांफ्लांदो।
औ।
औ थ' जोङो खोथियाखो जोङो जिथु गायनाय जायगा बे गायनाय जायगायाव जों लानानै थाङो। थ बै गायनाय जायगाया ओरैबायदि जानांगोन जेराव माने एसे दै थानो थानाय जायगा आरो ना माने एसे बारा बोरि नङा एसे दहा माने दहाबो नङा माने जेराव माने हाया गायनो थाखाय साबजाथाव बै जायगायाव जों बेखो लानानै बेनि उनावहाय जों बेै जायगायाव बेखौ गायनाय जायो आरो ना थ' गायनायनि सिगां जोङो हाखौ गिबियावनो जों मा खालामग्रोयो जोङो हालेवनानै लाग्रोयो। जेराव माने जोङो जोङो मोसौजों गोद गोदो हालेवोमोन नाथाय दा जोङो ट्रेक्टरजोंबो हायो हालेवनो थाखाय। ओरैन बांसिनानो जों दा ट्रेक्टरजों बाहायो आरोना जोङो दा जोङो बिदिनो हालेवनायखौ जों मोसौजों हालेवनाय थ' जोङो ओमफ्राय बेवहाय हालेवनानै बेवहाय हालेवनाया जोङो ओरैनो सानै बा साथाम हालिवनानै बेहाय उनाव जों बेखौ फोमोनना लानाय जायो। थ' जेब्ला जेब्ला हाया मोनो अब्ला जों मा खालामो खिथियाखौ गायनाय जायो आरो जिथु जोङो खोथिया फुनानै लाबोन बे खोथियाखौ जोङो गायनाय जायो थ' जोङो जों गायनो थाखाय जोंना मा होनदों मानसिफोरानो जोङो मानसिफोरानो गायो आरो ना जे जों जेबो जोंनिबो मेसिन बाहाया जों मानसिफोरानो गायो। ओ जेरावहाय जोंनि बर'नि जेनेबा जों गा बा आइजोफोर बेफोर बिसोर गायो आरोना। सोरबा सोरबा हौवाफोराबो गायो खिन्थु बांसिनानो जों नुनो मोननायाव आइजोफोरानो गायो बिदिनो जोङो रुवानि लाबो गायनो थाखाय। बिदिनो जोङो रुवानि लाबोनानै बिदिनो माइखौ गायनाय जायो। बेनि उनावहाय माइखौ गायखांनानै बिदिनो ओ द' मा एबा बा बा मासो थानानै उनावहाय बियो माइया मोनो आरोना बेनि उनावहाय माइया मोनखांनानै जेब्लाहा बियो मोनो उनावहाय आरोना माने जेब्ला सय मास बा पास माससो थानाय उनावहाय बियो मोनो मोनखानाय उनाव बेखौ मा खालामो जोङो हायो। जिथु मोननाय माइ बेखौ जों हायो आरोना थ' हानो थाखाय जोङो एक्सुयेलि गोबाङानो दा दा जों दा दाबायदि टाइमाव अनेक गोबाङानो जों खासिजों हायो मानसियानो खिन्थु बबावबा बबावबा जगायाव जोङो मिसिनजोंबो हानाय नुनो मोनो ट्रेक्टरजों हानाय नुनो मोनो। नाथाय दा जोंनि एरियायाव जोंनि ओनसोलाव माने जोङो दाबो मानसियानो हानाय नुयो नुनो मोनो आरो जों खासि बाहायनानै। जों मानसियानो हायो बेनि उनावहाय जों बेखौ माइखौ हाखांनानैहाय जों मा खालामो बेखौ जोङो न' फारसे लांनो फैयो। थ' जों न' फारसे लानानै फैनानै जों मा खालामो बेखौ बेखौ नायो आरो ना जिथु माने नानाय माने जिथु माने फिथाइखौ जिथु माने बिनि माबानिफ्राय बाहागोनिफ्राय माने आलदा खालामनाय जों फिथाइखौ आलादा खालामनाय बेजों बेखौ नाखांबाय जों मानो थाखाय जोङो ट्रेक्टरखौ बाहायो सिगां गोदो जों नुनो मोननायाव जोङो मोसौजों नानाय जायोमोन आरोना मोसौखौ जेन ओ मोसौजों नायोमोन। नो दान बा नाथाय दा बांसिना जों मा खालामो टेक्टरजों नायो आरोना टेक्टरजों नानानै बिदिनो जोङो टेक्टराबो जोङो गोदो मा खालामो टेक्टर फिसा फिसाजों नायोमोन। नाथाय दा जोंना थेक्टरानो माने माइ नाखानाय जाखाबाय नालाय डाइरेक्ट माने जावहोनाय बायदिबो खालामनो हायो थ' जों बिदि नायो जोंना बिदि उनाव नाखांनानै नावहाय जों मा खालामो जिदु नानाय फिथाइ बेखो जों आलदा खालामनानै ओ उनावहाय जों बेखौ बाख्रि बा जोङो जानो थाखाय बाख्रियाव दोनथुमनाय जायो आरो। थ' जों बिदिनो जोङो माइनि आबाद मावनाया जोङो बेखिनिया लागैनो जायो आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा बोरैहाय माइफोरखौ गायनाय जायो गिबिनिफ्राय।
औ नोंथाङाथ' ओ माइ गायनायनि सोमोन्दैखौ ओ गुवारैनो बुंनानै होखाबाय ओ आंङो गुबुन आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होनोसै नामा नोंथां।
दे जागोन नोथां फोरमायनानै होगोन
बर'फोराहाय आम माइ आबाद मावनायजों लोगोसेनो जेब्लाहाय माइआ ओ एसे जौवो अब्लाहाय हमनानै ला जोङो ओ मै हानि सबायखौ फोबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगो बर'फोरा ओ मेसेङाव मावनाय ओ मैगं आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ मटर लाइ- लाफा बेफोरखौहाय ओ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो जोंहा दैज्लाङावहाय ओ मावनाय ओ मैगं आब बाद होननानै बुङोबो जोंहा फाथो ओ फाथोखौहाय फोनाय नुनाय मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो ओ दैज्लाङावहाय जोंहा मैथा ओ मैथाखौहो मोननै रोखोमै ओ फोनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ मैथा गोजा जायखौ जों मैथा मैथा गोखै होननानै बुङो। आरो मोनसेखौ जोंथिंजाय मा होनो मैथा बांगाल होनो। ओ जायखौ जायहा माने एसे गोखाबो दङ' आरो बिब्दिनो दैज्लांनि ओ मैगं आबादनि खोथा बुङोब्ला जोंहा मोनबावो खुमब्रा ओ खुमब्राखौबो जोंहा दैज्लां बोथोरावनो ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ जोंहा खुमब्राखौहाय गायोब्ला ओ फिथाइ थायनो थाखाय एसे ओ बैसांबोब बानायना होनायखौ नुनो मोननाय जायो ले मै बैसां बानायना होनानै औवानि बा बेयावहाय फिथाइ थायहोनाय जायो आरो बेबादिनो जोंहा नुनो मोनो ओ गोबां माने मैगं- थाइगं जायखौहाय ओ दा आङो बांद्राय गोसोखांजोबाखै थेवबो ओ बर'फोराहाय ओ दैज्लाङावबो आरो मेसेङावबो मोनसे ओ मैगं मावो बे जाहैबाय सबायबिमा ओ गुबुन गुबुन जायगाथिं लेस्रा होननानैबो मिथिनाय जायो। इन्थु जोंनिथिंजाय माने सबाय बिमा होननानै बुङो आरोना बेखौहाय जोंहा माने ओम बर'फोरखौहाय ओ दैज्लाङावबो मोनसे रोखोमनि सबाय बिमाखौहाय मावो आरो मेसेंङावबो ओ सबायबिमा मेसेंनि सबाइबिमा आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो हो मुलाफोरखौबो ओ मेसें बोथोरावहाय ओ फोनायखौ नुनो मोननाय जायो मुला बेसर ओ बेफोरखौहाय आरो जोगोनार लाव ओ फान्थाव बेफोरखौबो मेसेङावनो ओ ओ फोनानै गायसलायनायखौबो नुनो मोननाय जायो माखासे ओ मैगं थाइगंखौ बर'फोराहाय ओ जावग्लिनानै बा हालेवनानै ओ फोनाय नुयोब्लाबो ओम बबेखोबा बबेखोबा मैगंनि आबादखौहाय माने फोखांनायनि उनाव गायस्लायो एबा बबेबा बबेखौबा मैगं थाइगंखौहाय फोनान नै लानानै बे ओ फोनानै लानानै माने जावायना लानानै बेखौ फुलि रज'योबा गायस्लायना होनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो एसे ओ जाबाय नामा बिदिब्ला दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।